हेलौ औ नोंथां मरनिं। मरनिं
आतसा नोंथां आङो दिनै नोंथांजों। आ माखासे आ बेरायनो लुबैनाय बा बेरायनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन खालाम खालामनाय जाबाय नोंथाङा फ्रि दङ'ब्ला।
औ औ औ फ्रि दङ दायो रायज्लायनो हागोन।
आदसा दाथ' नोंथां नै सामार भेकेसननि सम नङा होमबा गरम बोथोरनि सम
औ औ।
मावहाय ओ नोंथाङा गावनि फेमिलिफोरखौ लानानै बा गावनि फेमिलिफोरजों बेरायनो जोबोद मोजां मोनो नामा
ओरैनोथ' फेमिलि हिसाबैथ' बेबायदि थांफेरनाय जाया खिन्थु ओ लो- लोगोफोरजों बेरायनाय जायो बेबायदिनो गरम बोथोरनि समाव
गोलोम बोथोरनि समावहाय जोबोद मोजां नांगोना नोंथां बेबायदि बेरायनो मोनोब्ला
औ-औ मोजां नाङो आरो बांसिन मोजांनो नाङो होनोब्लाथाय जेनाखि दैमा खाथिफ्राव थांनानै ओ लोगोफोरजों बेरायहैनाय जायगा नायदिंनाय बा हाजो खाथिफ्राव थांनानै जायगा नायदिंहैनाय बेबायदि मोजां मोनो आरो नोंथाङा बेफोर बेरायनानै मा-मा जायगायाव थांफेरखो
आङो गोबां जायगा बेरायबाय नोंथां खिन्थु आसामावनो बेरायबाय ओ दस्रा जायगायाव थाङाखै नोंथां बिदिनो आङो ओ आङो आसामखौ बेरायजोब्बाय -आसामखौ बेरायजोब्बाय आङो ओमफ्राय ओ स्पिसिल जायगा होननानै बुङोब्ला आङो पिकनिक स्पट बेफोरबायदियाव बांद्राय बेरायनानै मोजां मोजां मोना नोंथां ब आनिफ्राय आङो दासिम माव ओ पिकनिक स्पटआव बेरायदों होनोब्ला
औ।
ओ सरलपारा होननायखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों-खोनादों।
पारायाव खनसे थांफेरबाय नोंथां?
ओ ह-ह
ओमफ्राय बिदिनो मानास दङ मानास बेरायबाय माङो मानासाव बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो
औ
ओ मानो होननानै बुङोब्ला मानासाव नोङो बेरायफैनाय लोगो-लोगो माखासे जोंनि ओ नायनो गोनां ओ जिब-जुनारफोरखौ मासे-मानैब्लाबो नुयो आरखि जेरैहाय दावराय फोरखौ समायना रमायना एकदम गां खुवारलायनानै थानाय नुयो आरो बेनि उनाव फिथोराव जुदि जोङो जिब लानानै ओंखारलाङोब्ला ओ माबा मोनो गान्दाफोर नुयो
उम
आरो मेसें बोथोर-मेसें बोथोरफ्रावहाय खाफाल दङब्ला जोङो हाग्रानि मैसो फालोखौबो नुयो आरोखि
औ -औ
दे आङो ओंखायनो बे मानासावहाय बेरायनानै मोजां मोनो आरोखि ओमफ्राय
ओ मानास हाग्रामानि ओ मुंदांखा मोनसे जुनारनि जिथनाखि बेखौ जायफ्रा नायनो फैयो बे मा जुनार
एक्सुलि बियो गान्दा-गान्दाखौल' नायनो फैयो एक्सुलि उम गान्दाखौनो नायनो फैयो बेनिफ्राय बिथिं मानास हाग्राखौ लोगोसे बे टारगेटआ हाग्राखौनो टारगेट खालामनानै फैयो एक्सेलि जिब जुनारखौथ' इसेबां माने टारगेट खालामा
औ
मानासावहाय
मानासनि खाथियाव पिकनिक स्पटबो दं नामा
पिकनिक स्पट दङ मानासनि खाथियाव औ जेब्ला बियो निउ इयार जागोन दिडिसेम्बरनिफ्राय
औ औ औ बाराय आंबो थांबाय ओ बेबायदि बेरायनोना टारगेट खालामना थाङाखैमोन थेवबो खाथियावनो बागिफोर थानाय हिसाबै ओ एसे दावबायनो बा मोनसे जायगायाव थांनायाव औ एसे हाबहैनाय जादों आरो हाबफैनानै नुनो मोनदों औ बेरायहैनाय जाहैबाय खिन्थु सिङाव हाबनाय जायाखै सिङाव हाबनाय जायाखै खाफाला मोजां जेनाखि मानास हाग्रामानि सेर सेर लामाजों थांबाय थानायावनो बेवहाय गान्दाखौ नुनाय जादोंमोन बेवहाय आरो माखासे बेबायदिनो फिसा फिला जुनारखौबो नुनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु सिङाव हाबहैनाय जायाखैमोन आरो खोब मोजां जिनाखि मानास हाग्रामा मुंदांखा बे जाहैबाय आसामनिनोल' नङा भारतनि मोनसे मुंदांखा हाग्रामा आरो खोब बेवहाय खाथि खाला बर' गामिफोरबो नुनाय जादों आरोखि दा बैफोर बर' गामिफोरनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा एसे एनै
आं बेखौ जेबो मिथिला आं बेखौ जेबो मोनथिला माने बिसोरनि खाथि खालानि गामिनि बिखय आं जेबो मोनथिथ'ला जायखिजाया आङो बेरायो थाङो खाथि खाला दङ बर' फोर दङ खाथि खाला एसेबां मानि हाग्राजों नांजाबनायफ्रा बर' नङा खिन्थु मुस्लिम गोजा आरो ओमफ्राय बिथिं बिथिं ओरैजाय सानजा बे मानास गेटनिफ्राय सानजाथिं थाङोब्ला एसे दावराय बारि बारांगाबारि होननायफोर बर' गामिफोर दङ ओमफ्राय आं बिसोरनि बर' गामिफोरखौ माबायदि संसार जायो एसेबां मानि मोनथिस्लाबा
औ औ औ नायैनो बिनिफ्राय ओ
जोंनि ओरैजाय माबाफोरो अरुणाचलफ्राव बेरायफेरबाय नामा?
आङो अरुणचलाव अरुणचलाव आङो एसे बेसेबां मानि बेरायाखै जायखिजाया आङो राजबर होननायजों ओ ससे हाबदों दै ससे हाबदों आङो राजगरजों ओमफ्राय ओरै फालुफुं एरियाजोंहाय ससे गोजौआव गाखोलांदों। ओमफ्राय बे बेसेबांसिम मा जायगासिम सहैखो आंबो मिथिया थांदों। भालुखुंजों एसे गोजौआवनो थांदों थांनायालाय।
औ
बे अरुणाचलावनो गोग्लैयोना नोंथां बे भालुफं एरियाजों आ ओमफ्राय बेे ओरैहाय रासगर।
औ अरुणाचलानो गोलैयो आरो बिनिफ्राय ओ अरुणाचलनि राजथावन इटानगराव बारा गोजान जाया जेनाखि राजकरनिफ्राय खाथियावनो आरो खाथियावनो नुनो मोनगोन बे ओमफाय मोनसे मा होनो बेखौ एयारफर्स ना मा होनो
अ अ अ अ नुबाय नुबाय नुबाय नोंथां नुबाय औ नुबाय आं। बेयाव बेरायनानै साइद साइ बे साइद साइद बेरायनानै मोजां मोनदों नोंथां आं हरलंगिखौबो मिथियो मिथिनायालाय।
औ दा बेबायदिनो बेवहाय जायगा दं। बेनिफ्राय ओरैजाय फैयोब्ला आरो ओ हमना ला आं मोनसे औ मोनसेखौ सोंनि नि नोंथाङा ओ बैरकुन्द आव थांफेरगोना थांफेराखै?
इस थांबाय आं नोंथां बैरब खुन्द थांफेरबाय बेरायबाय बिराद गोग्गोमनो बेरायबाय गोरबखुन्दआव। भैरब कुन्दनिफ्राय भैरबकुन्दनि भैर भैरबकुन्दनि सोमोन्दैथ आङो जेबो मोन थिया जायखिया बेरायो थाङो भुटानाव हाबो। भुटानाव हाबदों ओमफ्राय आ गोबांसिम बे ब्रिसनि भैरबकुन्द ब्रिज दालां दैनि बे सानजा लाइनाआ। आ सानजा साइडनिया बे अरुणाचलसो गोग्लैयो नामा नोंथां?
औ औ औ बे अरुणाचल गोग्लैयो अरुणचल बरडार बेयाव सेर खालामो।
गोजानसिम थांबाय आरोना बिराद गोजानसिम थांबाय दावबायनानै बेरायनानै जोबोद मोजां नांदों। बे लामाजों ओरैबायदि लामाया गेददा गेददि बिराद मोजां नांदों आरोखि फुरा आ बबेबा मोनसे सक बाजार फ्रावबो इसे जोङो साहा लोंहैलायनाय गोसोआव दङ आङो।
औ औ
बेरायनानै मोजां मोन्दों आरोखि बे भैरबखुन्दनि बे साहाथिं।
औ औ ओ। बिनि साखाथियावनो आरो ओरैजाय ओ मा होनो भुटान नङा होमबा। भुटानाबो बरडारानो सेयार खालामो नोंङा होमबा बेजों भैरबकुन्दजों आरो गोजौआव बो ओरैजाय थाङोब्ला जेनाखि भुटान जिनाखि गेटबो मोनहैयो।
ओ ओ।
थिं थोथ
बेरायबाय आं भैरबखुन्द बिराद। गोजानसिम बिराद गोजानसिम बेरायबाय उम उम
थारैनो भुटाना मोनसे बुं भुटाननि जिनाखि साखाथियाव थानाय बे भैरबकुन्दआ। मोनसे औ समायना मोनसे पिकनिक ओ प्लेस होनना बुंनांगोन। आरो बेवहाय गोबां मानसिफोरखौबो फैनाय नुयो दावबायनाय नुयो। आरो बेवहाय गोबां मानसिफ्रा फेमिलि लानानैबो बेखौ नायफैयो। आरो बियो मोनसे आ। आसामनिल नङा भारतनि गेजेरावनो लासै लासै बे मुंदांखा जानो हादों। आरो बयबो बयबो मोनथियो दायो आथिखालाव आरो बेवहाय आं मोनसे ओ समायना मोनसे नायथावना मोनसे नुयोमोन जाय खाथियावनो थानाय मोनसे हा जो दंमोन। हाजो गावख्लाबनाय बैखौ नायहरोब्ला खोब मोनसे समायना नुयोमोन। आरो बेवहाय औ ब्रिजनि खाथियाव ब्रिजनि खाथियाव ओ। बे हाजोआ दा दंना गैला आं एखौथ' मिथिलिया। गोबावबो जाबाय थांङीया अ आरो बे सा खाथियावनो थानाय बेवहाय अन्थाइ जिथुनोखि अन्थाइ गिदिर गिदिर दंमोन। जाय अन्थायआव ओ गाखोनानै मोनसे गोजोननाय लानो हायोमोन दैमा खा थियाव थानानै बेफोर अन्थाइफोरखौबो नुनो मोनदोंमोन। आरो बेवहायनो समायना-रमायना गुबुन-गुबुन ओ हारि-हारिसानि ओ सुबुंफ्रा बेयाव फैनानै खोब मोनसे मोजांङै ओ बेरायफैयोमोन आरो। खोब मोनसे समायना नुयोमोन आरो।
औ दे बा आतसा-आतसा दे होमबा नोथां दोनथ'लायसै नामा?
औ-औ दे-दे-दे उन समाव माखासे आयदानि सायाव ला सावरायबावनोसै खनसे खो।
आ नोंथांङा कल खालामहरनाय खनसे। दे आ दे।